हेलौ नोंथां आंनि बुंनायखो खोनादों ना नोंथां
अ खोनादों नोंथां
औ नोंथां
औ
माबाफोर खौरां खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बाउहरनाय थाबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिमबो थाबाय नोंथांजों आं ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो ओ बरफोरनि फोरबो एबा जोंनि आसामनि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायनो होननासो हरनाय जादोंमोन थां
औ नोंथां नोंथाङा मोजाङानो जादों आंनो कल खालामनाया
औ नोंथां दे बिदिबा नोंथां जों ब-बैसागुखौ जों माला फालिनाय जायो आरो माबोरै फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होनायसै
औ जागोन नोंथां जोंनि जायगायाव नाय नायनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव बैसागुखौ सैथ्र दाननि जोबथानिफ्रायनो बा सैथ्र दाननि जोबथा सान आरोना बेनिफ्राय जोबनाय लोगो लोगोनो अखानायैफ्रायनो फालिनाय जायो आरो बैसाग दानखौ औ गिबि सानाव जोङो मोसौ थुैग्रोयो माने सैस्थ्र''जाननि जोबथा सानखालि मोसौ थुयैग्रोयो जाय जों मोसौ बैसागु होनना मिथिनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
औ बेनि उनाव सेथि सानखालि जोंहा गेदेरा उन्दैखौ सिबिनाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय मान बावलायनाय बिदिया जायो आरो जोंहा।
औ नंगौ नामा नोंथां
औ बिदिनो सानफा एफा सानफा एफा गोबां गावबा गाव मोन गासै स्नि सान जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथाङा
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ बैसागुआव जोंनि बर'नि माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोर दंखायो। जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ गासैबो बैसागु रंजायो आरोना नोंथां ओमफाय गामि गामि थांलायनानै गामिनि न'खर न'खर थांलायनानै मागिलायनाय जायो। बे मागिलायनायाव नखरनि औ न'खरनि सुबुंफोरा जा एसे हायो रांजों लोगोसे माइरंफोर हरखायो आरो नोंथाङा
औ नंगौ नामा नोंथां
औ बे बैसागोजोंनो सोमोन्दो बा लोब्बा लानानै जोङो गामियाव जेब्ला मोसौ। अनसुंथाइ खालि बै दिनखालि जोङो गामियाव खेला होयो। जोङा बैसागोनि मुङै बे खेलायाव गोबां दोरोङारि औ दोरोङारि गेलेनाय बेफोर खेलाफोरखौ होयो जोङो। जायजों औ गामिनि जि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बा गावबा गावनि थाखुमाना थानाय। माबाखौ औ थाखोमा थानाय जि टेलेन्ट रोंगौथि बेखौ माने बेनि गेजेरजों दिहुनथायाइनो हायो बा दिन्थिनो हायो।
ओमफाय बे बैसागुनि मुङावनो जों गामियाव औ बे बैसागुनि मुङावनो जों गामियाव मिथिंबो लानाय जायो माने मोनसे सम आरो खाबुखौ नायनानै साननैफोरनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै मिथिं बा मेल खुंफुंनाय जायो जे मेलाव जोङो गिबि सानखालि जोङो गामिनिनो गासै जेबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै बा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय होयो बा खन्थाइ लिरनाय सावगारि आखिनाय बा हरखाब बिबुंथि बुंनाय बाथ्रा दान्थे। फेलायनाय आरो सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो आरो जों। बेजों लोगोसे औ नंगौ नोंथां बेजों लोगोसे जेनेबा जोंनियाव कालसार जायखौ जों हारिमु बुङो हारिमुनि माखासे दामनाय देनाय मोसानाय बायदिसिनाखौ दिन्थिफुंनाय जायो आरो बादायलायनायबो जायो बेनि थाखाय जोंहा बान्थाबो होनाय जायो नोंथां।
आ नंगौ नामा नोंथां
औ आरो बैसागु बुङोब्ला जोंहा बैसागुआ जौनि जेब्ला जौ गैया अब्ला बैसागुआनो जोंना एसे माबा मोनसे गैया गैया मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां सैथो खोथाखौनो बुंदों नोंथाङा।
औ बैसागु समाव गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गामसा दख'ना बायदिसिना गाननानै बयबो गाजा गोमजायै फालियो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ नों-नोंथां
बैसागु फालियो बेनि बागै एसे आंनो फोरमनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां जोंनाबो थिग बेबायदियैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि सैथो। दाननि जोबथा सान एबा दमासि खालि मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौ थुखैखांनानै बैदिंखालि ओ गोखा गोखै खानाय जायो नोंथां। गोखा गोखैखौसे सौसे सेथा औसे सौसे सेथा जों गोखा गोखैखौ जोङो बारि फोरनिफ्राय खारथिंना लाना फैनानै एवना जानाय जायो जायनि ओंथिया जादों जों गोखा गोखै जायोब्ला गुबुननिफ्राय फैनाय बेराम आजारा जोंनि देहायाव ओ जाहाथे सन्देरनो हाया बेनिफ्राय जोंखौ मा रैखा खालामहो जोंहा मोनसे फोथायथि दङ नोंथां बेनि थाखायनो जोङो गोखा गोखैखौ खानानै जानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जोंनावबो बिदिनो खालामो
औ नोंथां बेनि उनाव औ औ नोंथां बेनि उनाव जोङो मोनाबिलि समाव बैसागुखौ बरायनायनि मुङाव मोसौफोरखौबो मोसौ मोसाफोरखौबो जोङो ओ फुङाव थुखैखांदोबखांना खांनायनि उनाव जोङो मोनाबिलियाव बिसोरखौबो जों ओ बिसोरखौ गोदान बोसोरनि मुङाव गोदान गस्ला गानहोनाय बायदि बिसोरनोबो जोङो ओ दोंफा दोंफा फागा गोदानजों भगबाननि मुं लानानै एबा भगबाननो बाउजेननानै खानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव नेक्स्ट ओ बिनि अखा नायो जोङो बैसागोनि से खालार बे से खालार खालि फुंबिलियावनो सिखारनानै दुगै लोबै दु-दुगै लोबै जोङो फुङावनो ओ गोदान गोदान गोदान गोदान सि गाननानै गिबियावनो जेरै जोंनि हारिमुनि गोदान गोदान सि जेरै हौवासा हौवा फोरा गामसा ओ आर'नाइ लायो। हिनजावसाफोरा दख'ना ओ दख'ना गाननाय जायो आरो आर'नाइ फास्रा लानानै गेदेरखौ खुलुमनाय जायो नोंथां गिबियावनो जोङो भगबानखौ एबा आनान गसाइखौ आफा बोराइ बाथौखौ ओ खुलुमग्रो खांनायनि उनाव आइ आफा एबा बिमा बिफाखौ खुलुमनाय जायो बिनि उनाव न'खरनि गेदेरफोरखौ खु-खु ओ खुलुमनाय जायो बेनि उनाव न'खरनि बाहाय बाहागिफोरखौ गेदेरफोरखौ खुलुमनाय जायो बेनि उनाव गामिनि गेद गेदेर गोलावफोरखौ जोङो ओ गामिनि थानसालियाव थांनानै भगबानाव बोर बिनानै बिनि उनाव खुलुमनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां जोंनावबो नोंथां बुंनाय बायदि एखेखौनो खालामो नोंथां। अब्लाथ' जोंनि गेजेराव बारा माबाखौ नुवाखै आङो जे गोरोबलायिखौ नुवाखै बांसिन गोरोबलायनायखौ नुनो मोनदों आं नोंथां
औ नोंथां औ बेनि उनाव जोङो न'खर न'ख फोर थांनानै ओ मागिनाय जायो नोंथां जोंनि हारिमुआरि नेरसोनथि जेरै दामजुफोर जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरसा, जथा जाबस्रिं बेफोरखौ लानानै जोङो गामि गामि मागिनो थांनाय जायो न'खर न'खर रंजायो जाहाथे जोंनि गामियाव थानाय दुखु खैफोद दाहा ओ गासैखौबो बावगारनानै गावबा गाव दुखु दाहाखौ बावगारनानै गासैखौबो बावगारनानै बोराइ बुरै बेन्थ' बेनला गासैबो ज' खौसेथि जानानै न'खर न'खर मोसानो थाङो नोंथां बे मोसानो थांनायाव एबा मागिनो थांनायाव न'खरफोरा जोंखौ गावसोरनि न'खराव बिदि मोसाहैनो थांनायखौ नुनानै जोंखौ अननानै बिथांमोना जोंनाव फिसा फिसा ओ मा होनो जोंनाव सान्दा होनना बुंनाय जायो बेखौ जोंनो अन्नानै हरनाय जायो नोंथां मागिनायनि मुङाव
औ नोंथां
जोंनिसिम स्नि सानाव लागै बिदिनो मोसानाय जायो नोंथां बे मोसानाय समावनो जोंनाव गामि ओनसोलाव मा मोनो नोंथां होनना बुङोब्ला जोङो गाहायै बुंनो थांनांगोन जोंनि न'खराव हारिमुआरि मोनसे जामुंफोर जेरै जोङो अमाजों नार-नारजि बिदिनो बाय अनलाजों दाउ आरो लोगोसे माइब्रानि जौ बिदै माथानि जौ बिदै इनिफ्रायै गोरान बिदिनो जोंनो गोबां लोंहोनाय जायो न'खरफोराव अननानै आरो नोंथां
औ अब्लाथ' मोजाङानो नोंथां उम अब्लाथ' जोंनिखेबो बिब्दिनो नोंसोरनि खेब बिबदिनो मोजाङानो सोलिगासिनो दं नोंथां ना नोंथां आरो नोंथांमोननिख्रुइ बैसो बैसागोनि अनगा गुबुन फोरबोफोर फालिनाय जायो नामा जेरैहाय बर'फोरनि फोरबो जेरै खेराइफोरबो थाबाय ओमफाय मागो फोरबो खाथि फोरबो बेफोर बायदि
ओ नोथां ओ नोथां आरो जोंनाव बेफोर स्नि सान मोसा नि उनाव गामियाव मोनसे फोरबो फालिबावनाय जायो बे फोरबोआनो जाबाय गामिनि ओ गासै रायजोफोरै एबा न'खरफोरा लोगो नांनानै मोनसे फिसा ओ आफाद खुंनाय जायो बे आ आफादावनो जोंनावबो ओ गामिनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरैफोरनि ओ रोंगौथिखौ नायनो थाखाय मोनफा मोनफा ओ जेरै गानदो मेथाइ खननाय मुसुरनाय ओ मोस सानाय बायदिफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो जायफोर बे दिन्थिफुंनायाव सेथि थाखो मोननाय बिसोरनो बान्थाय होनाय जायो आरो गेलेमुफोर जेरै ओ बर'नि दाउला सौलायनाय दो बुख्रुबनाय थालिर बिफां गाखोनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो नोंथां अ जाहाथे रंजानाय गेजेरजों जोंनि ओ समाजाव मोनसे गोरोबनाय एबा गावजों गाव गोरोबलायनो हानाया फायनाय बायदिनि थाखायनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो नोंथां औ नोंथां बे नोंथाङाथ' आंखो सोंबावदों बेनि उनाव गामिफोराव माबा मोनसे ओ फोरबोफोर फालिबावनाय जायो नामा फोरबो होनना बुङोब्ला जोंनाव मोनसे फोरबो फालिनाय जायो नोंथां बैसागोनि जोबथा सानखालि साननैनि हाबाफारिजों आरो नोंथां बे बे फोरबोखौ बैसागोनि सो था आरो जेथोनि से खालारसिम फालिनाय जायो बे फोरबोखौनो बुङो जोंनाव फोरबोखो बे फोरबोआनो जाहैबाय नोंथां फुथुलि हाबा होननाय
फुथुलि हाबा आं मुंखौ खोनादों नाथाय दिनैसिम नुफेराखै नोंथां
बानायानो जायो बेहाय फुथुलि होनना बुंबा जोङो मोनसे फुथुला फुथुला होनना बुंनाय जायो जोङो ओ आनान गसाइ मोनसे नुवाथारि गोसोजों लानानै जोङो आबै आबौनि मुं मुं दोननानै सासे ओ आबै सासे आबौ जोङो मा ओ फुथुला बानायनाय जायो बे फुथुलाखौ जोङो माजों बानायनाय जायो होननानै बुङोबा जोंनि न'आव सि दानाय जेरै खुन्दुंफोर आग्लायनाय दोनना थानाय बेफोरखौ जोङो साफ्रोमबो न'खरनि लाना फैनाय जायो गावबा गाव लाना फैनाय जायो आरो न' न' लुनो थाखाय जोङो थोरि बायनाय जाया होनबा नोंथां। बे थोरिखौबो जों लाना फैनाय जायो नोंथां लाना फैनानै बेनि गेजेरजों जोङो मा ओ बे आबै आबौखौ बानायनाय जायो बे आबै आबौनि थाखाय बानाय बानायनायखौ दोननो थाखाय जों मा मोनसे थालिर दंफांनि मोनसे न' बानायनाय जायो नोंथां बे न' सिङाव जोङो दरजा बानायनाय जायो खोरखि बानायनाय जायो बे सिङाव जोङो बे आबै आबौखौ दोननानै जोङो फालियो ओ दोननाय जायो नोंथां बे आबै आबौखौ जोङो बैसागोनि जोबथा सानखालि जेब्ला जोङो जागायजेनो ना नोंथां बे खालि जोङो खा थमब्लेद आबै आबौखौ जोङो नेनायनि मुङाव आबै आबौखौ जोङो मोसानाय जायो मोसा मोसा अखा थब्लेद जोङो बा जाहोयो लोगोसे आरोबाव जोङो सानसे मोनाबिलिसिम जों मोसानानै आबै आबौखौ जोङो जोङो ओ गुबुन मोनसे दैमायाव बिथांमोनखौ जोङो बाहायहरनाय जायो नोंथां अ अ बे
बुंलांबाय फुथलि हाबा ना मा बुंदोंमोन नोंथाङा
औ नोंथां औ
बिनि सायाव माबाफोर फोथायनायफोर दङ नामा? जे बे हाबाखौ मानि थाखाय होयो बेफोरखौ इसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ दं नोंथां औ नोंथां बे हाबा ओ बे हाबाखौ होनना जाबाय जों जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय गासै रायजोफोराव दुखु दाहा खैफोदफोरा जाहाथे जानाङा जाहाथे जोंनि गामियाव खैफोदा हाबफैनाङा लोगोसे आरो मोनसे फोथायनाय दंबावो बे आबै आबौनियाव बोर लायोब्ला जोंनि न'खर सोरबा हौवा गोदान हिनजाव गोदाना ओ गथ' गथाय मोननो रोङाखैब्ला बेयाव जोङो बै खालि जोङो बेनि आबै आबौनायाव बोर बियोब्ला एबा जोङो बोर बिनायाव जोङो मोनसे नेम दङ खान्थि बे नेमखानथियानो जाहैबाय जोङो लथा बानाय नांगौ लथा बानायजों जोङो साथ' बार हौवा गोदानखौ आरो हिनजाव गोदानखौ जों